खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादोंना औ मा खालामबाय दं नोंथाङा दा? मा खालामबाय दं नोंथाङा औ नंगौ नामा? ओ आ औ नोंगौ। आं नोंथांनो फननाय हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे आउतनि बागै सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावराय जागोन दे नोंथां बुं औ।
औ ओ औ आबाद होनोब्ला नोंथां औ नोंथांनिथिं बिदिनो मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ आबाद होनना बुङोब्लाथ' जों आबा आबादखौ बोथोर हेल'। अ आबाद होनना बुङोब्लाथ' जों आबादखौबो
खोनादों नोंथां बुं।
औ नोंथांना एसे माबा भयेसा माबा फैदो।
औ। औ नंगौ।